औ।
हेल'।
औ खोनादों।
औ खोनादों।
नोंथांनिफ्राय एसे माबा आइदिया लानोमोन ना आंबो आइडिया एसो सेयार खालामनोमोन
औ-औ खालामनो हागोन।
नोंथाङा आजिखालिनि जुगाव मिथिगौना ए आइ आ माबा बारायगासिनो होननानै आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्आ
औ-औ
बेयाव मा मा खालामनो हायो जों बिदिनो आर्निं खालामनो हायो। बेलेग बेलेग बुस्थु खालामनन हायो बेजोंनो कम्पिउटाराव मेरलाबो बुस्थु दं बेनि सिस्टेमाव
औ नों औ-औ-औ नों नोंथाङा एसे आंनो औ फोरमायना होनो हागोन ना बेनि बागै माने आङो बांद्राय मिथिया
अ माने बियो मोनसे आजिखालि जेरावबो माने इउश जायो बे बुसथुया जेरावबो जेनेबा आजिखालि कलेजावबो बे ब्रान्सखौ माबा अफार खालामो बेलेग बेलेग कलेजाव ना बिदिनो मेरला आजिखालि मेरला एगजामपोल जेनेबा चेटजि पि दं जमनाय दं क्लथ दं मेरला ऐ दं आजिखालि आजिखालि बिदिनो माने बेलेगफोरनि माबा खामानि मावनाय मा खालामनाय गाैबो इजि खालामजोबो बे बेसेबां खामानि मावनो दैलिट जेनबा एल एस एक्लव जेनबा पावार फइन्ट बानायनांगौ बेयावबो गासैखौबो गासैबो बुस्थुखौ इजि खालामजोबो माने
अ।
न-नोंथाङा माबा मिथिगौ नामा एसे ऐ आइ नि बारैनो
औ औ दा औ एसे आं जि मिन्थियो बेखौनो फोरमायना होनोसै ऐ आइ होनना बुङोब्ल थ' नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ आर्टिफिखेलै इन्टिलिजेन दा आथिखालाव बो ऐ आइ आ माने गोबां ओ दावगबाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना ऐ आइ नि गेजेरजों जोङो गोबांखिनि खोथाफोरखौ मिथिनो हायो बा जोङो माबा मोनसे जोंनि स तडिनि रिलेटेड माबा मोनसे मिथियाबा जोङो बेफोरखौबो माने ऐ आइ नावहाय सोंनानै बा जोङो ओम ऐ आव हाय सर्च खामनानै जोङ मोन मिथिनो हायो बेजोंनो माने ओ बिदिनो मिथिनो हा पजिटिभजों लोगोसे माखासे नेगेटिभफोरबो दङ थ' बिदिनो माने औ गोबां मिथियै खोथाफोरखौ मिथिनो हायो माखासे माने बिजनेस रिलेटेड आइदियाफोरखौ जोङो लानो हायो बा ओ बिदिनो औ माने आरो माखासे ओ जोंना माने नेगेटिभ साइडबो दङ आरो मानोना आथिखालाव गोबां जोङो माखासे फेक फट'सफोर बानायनानै ओ ससियेल मिडियाआव होनायखौ नुनो मोनो लोगोसे गोबां बि बेफोरबायदिनो भिडिअसफोरबो माने निउसफोरखौ मोननाय जायो आरो
उम
थ' ओ बेजों लोगोसे जोङो माने जों गा-गावबो माने मोजाङै इउस खालामनांगौ होननानै आं सानो माने पजिटिभलि जोङो नायनांगौ ओ बे औ आं बांद्राय मिथिया नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन ना
आं जिराय होनदोंमोन बे माने खामानिफोरखौ इजि खामनो हायो एदभाटिजबो दं जेनेबा माने आजिखालि क्राइम सिकिउरिटिबो दं साइबार क्राइम होननाय खोनाखादों ना होमा नोंथाङा? माने जाय जाय माने ऐ आइ बेलेनि फट'खौ मा खालामनााङा माबा नों बेलेक बेले माबा फोराबो हमजानो हागौ नों गेरेन्टि गैया मा माबा थायोना सि सेक्सुयेल हे सेक्सुयेल हेरेसमेन्ट खालामनाय जायो माने ए-ए ऐ आइ जोंनो बि-बिफोरखौ खालामनाङा जेखि जाआ मेल्ला एदभान्टेज दं जेनेबा नों बिदिनो आरनिं खालामनो हायो बेलेग बेलेग बुस्थु खालामनो हायो उनाव
ऐ आइ जोंहाय जोङो माबोरै आरनिं खालामनो हायो नोंथाङा एसे मिथियोब्ला फोरमायनो हागोन
ए आइ जों जेनेबा इमेज जेनेरेसन भिडिअ जेनेरेसन दं आजिखालि जुगावथ' मिथिखायो नों ए आइ जोंनो मेरला कनटेन्ट क्रियेटारफोरा ए आइ जोंनो खामायगासिनो दं मेरला
अह
बे माने जेनेबा जेनेबा नों इउटुब भिदिअ' बानायनो नागिरदों बेलेगनि थाखाय नों-नोंखौ हायार खालामगोन बे बिदिनो हायार खालामनायनि बेथ' बांद्राय एडिड नों रोंनाय नङा जायखिजाया नों रोंगौ इदिटिं नों ए आइ जों बेखौ इदिटिं खालामनानै बिनो होनो हागोन नों फाननो हागोन बिदि जेनेबा दाबा नों गावनिनो खन टेन क्रिसेन खालामनो हायो ए आइ जोंनो फेसलेस जेन'बा नोंनि मोखांखौ देखायनो लुुबैया बाबो नों गावनि गावनि बेदिनो ए आइ जोंनो कनटेन्ट बानायनो हायो बिदि बेल' नङा मेरला दं मेरला दं ए आयनि जेनेबा नों बेल' नङा बेथ ओरैनो बेसिकसो जे माने गावनिनो एजेन् एजेन्ट बानायनो हायो जेनेबा मोनसे होननाय दं मोनसे ए आइ बे एनट्रपिकआ बानायदों
औ
बिदिनो गावनि ए आइ एजेन्ट बानायनो हायो एइ ए आइ आवनो गावनि फोर बानायनो हायो जेनेबा नों वेबसाइट जेनेबा एगजामपोल लादो नों एमजननि वेबसाइट फ्लिपकार्टनि वेबसाइट बिदिनो नोंनो गावनिनो वेबसाइट बानायनो हागोन बेयावनो
औ
मेल्ला बेनिफिट दं बेफोरनो
औ-औ-औ माने जोङो बाहायनो रोंनांगौ आरो
औ बाहायनो रोंनांगौ बेहाय
औ-औ नंगौ नोंथाङा बुंनाया थारैनो सैथो जोङो माने माखासे भिडिअनि खोथा बुंदोंना नोंथाङा माने गुबुननि फेसखौ होनानैबाबो माने जोङो भिडिअसफोर बानायनानै फैसाफोर माने आरजिनो हायो आरो रां आर आरजिनो हायो नंगौ नाथाय आं सानो माने जोङो माखासे मोजां भिडिअफोरखौ माने बानायनो नाजानांगौ नांगौबा मोजां कनटेन्ट लानानै बानायबाथाय जोंना होमबा जोङो जोंनि बर'फोरनि माखासे जोंनि जारिमिन बा हिस्ट्रिफोरनि सोमोन्दैबो जोङो बेफोरबायदि माने मो मोजाङै भइस होनानै जोङो बानायनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो गोबां रां आरजिनो हायो रां आरजिनायजों लोगोसे जों जोंनि हारिनि माने माखासे मोनथियै जोंनि हारिनि माखासे खोथाफोरखौ जोङो गुबुननो मिथि मिथिहोनाय मिथिहोनो हायो माने आरो बेफोर माने भिदिअ' औ हिस्ट्रि खौ होनो हायो जोंनि कालचारनि सोमोन्दै जोंनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय माने जोंनि जाखिनि जोंना माखासे कालसारफोर दङ बेफोरनि सोमोन्दै माने जोङो बेनि गेजेरजों जोङो सुबुंफोरनो बा मानसिफोरनो मिथिहोनो हायो आरो नंगौ बेयो थारैनो जोबोद मोजां बाथ्रा नाथाय बा जोङो मोजाङै बे बेखौहाय बाहायनो रोंनांगोन मोजाङै जोङो मो मोजां मोजां भिडिअ हगारनो नाजानांगोन आरो
ओम
औ
नोंथाङा माबा नांबावगौबा एसे इनफरमेसन
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथाङा नोंथाङा ओ जेसेबांखिनि हायो फोरमायनो हागोन
उनाव औ उ उ आजिखालि मोनसे ए आइ फैदों जेनेबा उ इउ इउ एस फोराव बबेबा बबेब ए आइ माबा बेन खालामनाय जादों माने जाब पावारफुल बे ए आइ आ नोंनि बेंकनि सिस्टेम बेंकनि सिस्टेमफोरखौनो नों हेक खालामनो हागोन बिजिफोर बिसोखौ खालामनो नाङा जायखिया माने जा पावारफुल ए आइ बे
औ औ
थ माइ खौथ' फरायनो हायाना बेलेगनि माइन्दखौ
औ
बिदिनो मानि नों ए आइ दिनि मे माने सेटेलाइटफोरखौबो कन्ट्रल खामनो हागोन बिदिनो बोथोरफोरखौबो सेटेलाइटनो कन्ट्रल खालामनो हागोन बिदि दाबो जाथ'वाखै बिदिया जायखिया जागोन फिउचारफोराव
औ औ नंगौ थारैनो
उनाव ओरैबाबो स्टाडिस स्टाडिस फोरावथ' हेल्प खालामखायो जोंनि जे चेट जि पि टि फोरा नाय नोंनि स्टडियाव स्टाडि मेटेरियेल नांगौबा प्रेजेन्टेसन जेनेबा कलेजफोराव माबा खालामालनोबा प्रेजेेनटेसन नों जेन'बा गाबोन नों नोंनि प्रेजेेनटेसना पावार पइन्ट बानायनांगौ नों होमबा बिदि नों ए आइ नि हेल्पजोंनो नों माबा थार्टि मिनिट्सफोरावनो आधा घन्टाफोरावनो हागोन नों बेखौ बानायनो
औ औ औ औ नंगौ जोंनो जेसेबांखिनि माने ओ आथिखालाव माने जोङो जोंनियाव लेखा गैयाबाब्लो गैयाब्लाबो माने जोङो ए आइ निफाय माने मा माखासे जो जा स्टाडि मेटेरियेल्सफोर दङ बेफोरखौ माने मिनथिनो हायो बानायना लानो हायो बियो बियो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा होननानै बुंनांगोन नाथाय नाथाय बिनि माबाफोर ओ नेगेटिभ पइन्टफोरबो दङ नामा
नेगेटिभ पइन्ट इउस मानि नों
औ माने औ औ माने जोंना जोंथ' जेनेबा लेखानिफ्राय फरायबा जोंना बांसिन मोजां ना जोंनि थाखाय बांसिन गोसोआवबो थायो बांसिन मिथिनोबो हायो थ' बेखौ जोङो माने निफ्राय फरायाब्लानो जुदि जों साट जि पि टि फोरनिफ्राय बा आरो माखासे एप्स फोर मोनोना बेफोरनिफ्राय जुदि जोङो नायोब्ला ओ बेयो जोंनि थाखाय माबा मोनसे ओ ओ माने माबा मोनसे खहा जागोन नामा माने जोङो माबा मोनसे खम सोलोंनो मोनगोन नामा बेफोरबायदि
आंनि माबा आंनिफ्राय आयदिया लानोबा नों माबा आंनि हिसाबावथ' लेखाफोर लेखा फरायनाया साबसिन बेसां लेखा फरायगोन नों नों जेनेबा ए आइ खौ एकदम साइदाव दोनथ' फारसआव नों लेखाखौ फरायग्रो नोंनो मा नांगौ जेनेबा मोनसे मोनसे मोननै टपिकखौ नों बुजि मोनाखै एकदम दिप रिसार्च खालामनो लुगैदों नों एला हेलाबासो ए आइ आव सार्ज खालामनांगौ नों जेनेबा नोंनाव बबेबा बुखआ गैया बबा बुखखौ नों जेनेबा एफर्ड खालामनो हाया नों बेखौनो ए आइ आवनो सार्स खालामनांगोन बिफोर मेरला बिदिनो दं जेन'बा डिसएदभान्टेजबो दं ए आइ आव
औ औ
बांसिन एदभारटेजआनो दं ए आइ याव
औ
जेनेबा नों मा उम मारकेटिं मिनथिगौ नों मारकेटिं डि-डिजि टेल मार्केटिं स्टक्स फोर आजिखालि बेयावबो माबा ए आइ इदिनो गासिबो इउस खालामनो हायो नों जेबो नायनाङा खालि एसे एनै माबा रोनदो जेरै डिजिटेल मारकेटिंआव जेनेबा नों फरटि पारसेन्ट दोनदो बेखौनो नों एसे ए आइ आव खिथादो बिदि रिसार्च खालामनानै होमबा नों डिजिटेल मार्केटिंआव हाबनो हायो बेयाव
औ औ
आरो माबाफोर इनफरमेसन नांबावगौबा
औ औ औ थारैनो नंगौ नोंथाङा बुंनाया जोङो माने लेखाखौ बांसिन फरायनांगौ। बेजों लोगोसे माने आं सानो आरोना जोङो लेखाखौबो फरायनांगौ लोगोसे जोङो माने ए आइ नि फ्रायबो जोङो आइडियासफोरखौ लानांगौ होननानै आं सानो आरो।
उम
अ दा बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै मानोना जोंना समाबो जाबोबाय।
औ
औ
दे होनबालाय।
औ औ